हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनादोमोना नोंथाङा?
औ खोनाबाय आङो
औ ओ ओ अब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा सावरायनो सम दङना? औ औ आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय
जे बर'फोरा गो दो समनिफ्राय आरोना नखर खुंनायाव माबाय दि ओ माखासे जिब जुनारफोरखौ मा बायदि दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै जायोमोन आं बिनि सोमोनदै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजोंहाय।
औ हागोन नोंथां मानो होमबा आं दा फुंबिलिनि खामानिखौ मावखांजुबनानै दा ओरैनोसो दंथ'यो नालाय आङो ओरैनो दंखायो रायज्लायनो हागोन।
अब्ला आङोनो जागायनोसै नङा होमबा उम दा जों हा बर' सुबुंफोरा नङा होमबा गामि बांसिनैनो गामियाव थानाय होनजायो गोदोनिखौबो बुङोब्ला जेनेबा गोदोहाय जेरैबादि दाउ, अमा, मोसौ, मैसो बेबायदिनो बोरमा बेफोरबायदिखौ फिसिनानै जेरैबायदि ओ गावनि नखरखौ खुंबोदों नङा होमबा? थिग बेबायदिनो आथि खालावबो गामियाव थानाय बांसिन सुबुंफोरा आरोना माखासे बैफोरबायदि ओ दाउ अमाफोरखौ बा मोसौ मैसो बेफोरखौ मानि फिसिनानै न'खर खुंबोदों आरो
औ।
खोनादों ना?
खोनादों आङो नोंथां मोजाङैनो खोनागासिनो
फोरा जेनेबा बिथा माने बर' सुबुंफोरा बा बर' सुबुंफोरनि अनगायैबो गुबुनफोराबो माने गोबां माने माबायदियाव जोंनो खामानि होनो हागोन बै जिब जुनार फोर जोंखौ माबायदि हेफाजाब होनो हागोन जों बेफोरबायदिखौ बे‌ बि थिंखौ माने नोजोर होनानै जिब जुनारफोरखौहाय ओ न'आव बा न'नि जिब जुनार महरै जोङो सायख'नानै माने फिसि फिसिबोनो रोंदों आरो नङा होमबा?
औ।
औ दा जोङो बेयाव बुंनो थाङोब्ला जों जेनेबा जोङो दाउखौनो लानो हाबाय गिबियाव जों दाउखौनो मख'नो हाबाय। दा जोंना दाउ होननानै बुङोब्ला बेवहाय ओ दाउआबो गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा? अब्लाबो जोंहा बेवहाय दाउ न'आव फिसिजानाय महरै मोनसे दाउखौ जों सायख'नानै लानो रोंदों। दा बे दाउखौनो जोङो जेब्लायबो गोदोनिफ्रायनो माने फिसिबोदों आरोना। दा जों बे दाउखौहाय ओरैनो फिसिनानैल' दोननाय जाया बेखौ जोङो ओ आदार महरैबो जायो आरो ना मालाबा बिदिनो आलासि दुमसि फैनाय बे फोराव जोंथ' ओ जेब्लायबो आलासि दुमसिखौ जोङो दाउ बेदर बेफोरजोंहाय जोङो बांसिन फुजियो नङा होमबा?
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आं दे बुं।
औ ओ बेबायदिनो ओमफ्रायो जोङो दाउ दाउफोरखौ जोङो आलासि दुमसि फुजिनायफोराव बांसिनै बाहायो बाहायो आरो ओमफ्राय आरो जोंबो जायो आरो। जेनेबा जों मालाबा खामानि गोब्राब खामानि मावनानै जानो लुुगैयोबा बा जोंनि देहा फोरखौ जोङो एसेबाबो बोलो फैहोनो थाखाय जोङो बेबायदि दाउफोर खौहाय संनानै जायो आरोना। दा बेनि अनगायैबो जोङो ओ जानायनि अनगायैबो जोङो बाजारफोराव बा हा थायफोराव बिदिनो गामिफोराव सोरबाया बायनोबा जों बेबायदिनो गावजों गाव फानलायलायोबो आरो ना फाननानै जों माखासे रांखा रांबो आरजिनो हायो आरो ना दा बै रांजों जों माखासे न'खरफोर राव गोनांथि जानाय जों मुवा बेसादफोरखौ बाहायनो हायो आरो।
नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंङो अमा होनदों जायखौ अमाखौबो जोंनि बर'फोरानो गाहायै फिखायो गुबुनफोरखौ जों अमा सिनाय नुवाथाय मानो होनोबा अमाया जोंनिनो बर'निनो मोनसे बेदर आरो ना जाग्रा बेदर बेखौ जोंङो ओरैनो बांसिनै जों बैसागुफोरावबो जोङो सिथारनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो आमथि आमथिसुवा बेफोरबायदि दिनफोराव जोंङो अमाखौ सिथारो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो अमाखौ जोंङो बाजारफोरावबो फानहरनाय जायो आरोना बा सोरबा फायखारिफोर लांफैयोबा बिदिनो जों अमाफोरखौहाय फानहरनाय जायो दा जोंहा अमा अमाखौहाय दोननो थाखाय एसे न'नि एसे जानगार जायगायाव दोनो आरोना बेबायदि बिदिनो बारि बागान बा अबेबा लांदां जायगायावहाय जोङो ओ मानि सांग्रां जायगा बा गोजौ जायगा जों बेफोरबायदिखौ नायनानै अमाखौ खानानै दोननाय जायो आरो ना
औ औ खोनादों आंङो
औ आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ मोसौखौबो बुंनो हायो मोसौआबो जोंनो गोबां माने हेफाजाब होयो आरोना दा जों मोसौखौ गाहायै जोंङो गोदोथ' गोबां माने आब मावनायाव हाल एवनायाव जों मोसौ दाम माबा मोसौ हालुवा जों बेखौहाय बाहायोमोन नंङा होमबा ओ नाथाय जोंङो आथिखाल बांसिन हालेवनायाव बाहायला मोसौखौ बिदिनो बाहायो आरो अब्लाबो न'नि बारि बागानफ्राव हालेवनायाव बाहायसै दा बेनि अनगायैबो जों मोस मोसौ दामब्रानि अनगायै जों मोसौ गायखौ बुंनो हायो मोसौ गायाथ' जोंनो गोबां फिसा आजायनानै होयो एरहोयो नङा होमबा मोसौखौ दा जोंनो मोसौ गाया उम जोंनो गाइखेर होयो आरो ना जोंङो गायखेर गाइखेरखौ ओ थ' जों बयबो साहा लोंनो मोजां मोनो बिदिनो गाइखेर मोननानै जों गाइखेरफोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो जों माब्लाबा मोसौ फिसा बेफोरखौबो एसे देरोबा फाननाय जायो आरोना
औ औ खोनादों आङो
औ ओ उम बेबायदिनो बोरमाफोरखौबो फिसिनाय जायो बोरमाफोरखौबो जोंङो ओ बिदिनो बोरमाखौथ' जोंङो माखासे लामा फोराव बा दुब्लिफोराव बा फोथार फोराव जों खानाय जायो आरो नों मोसौखौबो बिदिनो खानाय जायो मानो होनबा बिसोर गांसोल' जाखायो नालाय गांसेनि अनगायै बिसोर जेबो जाया आरो बिदिनो बिफां लाइफांनि बिलाइ बा हाग्रा बेफोरखौ बिसोरो जानो मोजां मोनो आर ना दा जों बेखौ बेखौ नोजोर बोनानैनो बैबायदि जोंङो जाबाददि हेफाजाब होनो हायो जों बे बेफोरखौ नायनानै फिसिनो रोंदों आरोना दा बे बोरमा मोसौ जोङो गोबां माने जोंखौ न'खर खुंनाय बा जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना
नोंगौ नोंगौ मानो होनबा बर'फोरा बेसाद माबा जिब जुनारजोंनो न'खर खुंबोनाय जेरै आबादों लोगोसे बेबो मोनसे एकदम दे आबादा जेरै जोंनि गुदि न'खर खुंनायनि थिग बेबायदिनो जि जुनार फिसिनायाबो बर'फोर न'खरनि मोनसे माने थाफानाय आंगो होनजागोन बेखौबो मोनसे बेबो आबाद जिब जुनार फिसिनायाबो जोंनि मोनसे आंगो खामानि जों गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा फिगासिनो आरो बेजोंनो माने एसे एनै थांनायावबो हेफाजाब होबोगासिनो आरो बिदिनो जिब जुनार फिनानैबाबो माने गा हायै गोदोनि दिनावहाय गाहायै माने रां बेखौनो जिउ खुंनायनि खुन्थिया हिसाब लायाखैमोन माने एसे एनै जेनेबा लागाय देरनाय होननानै बुंनांगोन आरो ना जेनेबा मालाबा जोंहा सोरहाबा अमाफोराथ' एसे गिदिर जुनार नालाय जिब नालाय बिनिफ्राय बेखौ फाननानै जोङो रांबो मोनो बुरजायै मोनसिनो दाउफोरनिफ्राय बिदिनो मालाबा गथ'फोरनि स्कुलनि एदमिसन बा कलेजनि एदमि सन बा माबा मोनसे गोनां जानाय मुवाफोरखौ लानो थाखाय माने दाउ अमा फिसिनानै माने जों लानायखौ नुबोदों बेबायदिनो आरो बेबायदिनो माने नोंथाङा जे बुंदों मोसौ फिखौ जों हालुवाखौ हालौनो होनानै फियो आरो गायखौहाय गाइखेर जानो बा एरहोनानै फानो होननानै बेबायदिनो माने मोसौआवबो जेनेबा गोबां रां मोनो मोसौआवबो आरो बि जों लोगोसे गाय खेरावबोथ' जोंहा गोबां रां मोनो माने रांबो मोनो आरो न'आवबो सा लोङो नालाय नोंथाङानो खोन्थाखाबाय बेखौहाय आरो बेजों लोगोसे मोसौ मोसौनि गाहाय खोमाया जाहैबाय गोबोरखिखौबो आं सानो मानो होनबा जाय न'खर राव आबाद मावो बै न'खरावहाय जेराव मोसौ गोनां बै न'खरनि हाया न' सुङा न' गुदिया माने हासार गोनां जायो आरोना मानो होनबा मोसौनि खिया गोबां हासार गोनां हासार जायो मैगंनि थाखाय आरो बेखौहाय आबादाव होयोब्ला मैगंफ्रा आबादफ्रा एकदमबारे माने ग्लाब ग्लाब जायो आरो। आथिखालावहाय खायफाया बिदि रासायनारि बै गोमोनाय हासारखौ बाहायो अब्लाबो माने गो बोरखिजों गायनाय मैगं जायो माने आ देहानि थाखायबो गोबां मोजां जायो। बेफोरबायदि ओफ्राय बे जिब जुनारनिफ्राय ओंखारनाय गासिबो जाना नायो। खिगारनाय बुस माने मैगं थाइगंनि थाखाय बाबो गोनां बेफोरखौहाय मैगङाव होयोब्ला माने मैगंफ्रा मोजां जायो। आरो बे मोसौनिखौथ' मोसौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो आ आथिखालाव दाउनि खिखौ माने आथिखालावहाय आबादाबो गोदोनिफ्राय आलादा नालाय। गोदोहाय जे
उम
खालामोमोन आरो बेजों गाहायानो जोंना माइ सबायाइ फाथो बिसोमोन नालाय। आरो आथिखालाव माखासे गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय माखासे जोलैनि आर्टफोर जेरैजाय बुंनो थाङोब्ला ड्रागन सोलिगासिनो ना आथिखालाव
उम
नोंथाङा सिनायोना ड्रागन फिथाइखौ बेथ' जोंनि गोदोहाय गैयामोन जोंनि ओनसोलाव औ बेयोहाय माने बे द्रागन आबादावहाय दाउनि खिखौ होनानै माने मावनायखौ नुनो मोनदों आरो अब्ला माने गोबां हासार जायै जाहैदों बेहायल' नङा माने द्राग नावल' नङा आथिखालनियाव खायफा खायफाया बैदि मैथ्रु बिफांनिबो आबाद मावसै आथिखालनि सुबुंफ्रा सबखौनो माने आबादखौ मावब्लाथाय एकदमबारे माने फालांगिनि थाखायसो मावसै आरो ना न'आव जानो थाखाय मावला। बेफोरनि था खाय गोबां बिबांनि हासार गोनां जायो आरो खायफाया बे हासारखौ माने हाथायाव मोननाय रासायनारिकखौ बाहायो आरो जायफोरा बेफोरबायदिनि स सुबिदा दं जायफोरनि न'खराव दाउ फारम मोसौ बाथोन मैसो बाथोन बोरमा फार्म बेफोर दङ बैफोरनि न'खरफोराव माने हासारखौहाय बायनानै लायनांगौनि गोनांथि जाया आरो माने न'आवनो मोनबाय ओरैजाय जों मोसौ जेनेबा मोसौ बाथोन दङब्ला मोसौनिफ्रायबो रां मोनबाय गखयैऋ खेरबो मोनजाबाय बेजों लोगोसे जोंहा हासारा न'आवनो फैबाय आरो आरो बेफोर हासारनिफ्राय मावनाय मैगं खौ जायोब्लाथ' जोंहा देहायाव जेबो उसुबिदा जाया बेमार आजार जाया
बैफोरबायदि माइरंखौजायोब्लासो जोंहा माने गोबां देहायाव बेमार साग्लोबनानै
सान्सा बांसिन जायो आरो साग्लोबखायोबो होननानै आथिखालनि डक्टरफोरा फोरमायो बा मिथिहोखाबाय आरो नोंखागौबो बेयो सैथो माने जोङो हानाय मानि अरगानिक मानि न'नि
अब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि सम समाबो जाबाय बेयाव फोजोबथ'सै